खोनाबाय?
मा खामदों?
हवाय
मोखां बिजाबफ्राव
उम मा ओख्रै जाखो?
ओंख्रिया दा जाथ'वाखै संनायाखै संनायासो एसे रो जाहनो नागिरदों माबा
खुसिया दोनै
ओमफ्राय
खुसेयाजो मा संनाय जायो दसा खुसिया बोयाव साहाजों दहाय बोनो आं लायब्रबदों माथाम ल मोनबोदों बेखौनो जालाबायसै ओमफ्राय नोंहालाय मा एंख्रै?
जोंहा अमा सोलाबागासिनो
ओम अमाजों माजों? औ खोनायाखै खोनायासै नोंना माबा नाङासै नामा‌? बोरै जाखो? औ खोनाबाय खोनाबाय खोनायाखै खैमोन दहाय अमाजों माजों औ दासो खोनादों
अमाखौ गाबोन सौसिगोनदां दिनै संनांलादां
ए
जालाबाबाय बिसोर ओंख्रि गोजां थानायजों
उम ओमफ्राय नोंस्रा दहाय रमारिनिफ्राय थाबायबोनाया आयथिं सायाखै? हा ओ एसे माबागोनां
ओंलै जाला जाथारबाय खोनाबाय दा?
औ औ
उम जाला थार हा होद नोंनानो नांखायाखै दांलै
आंना नांदो आं बायहेरावसो ओंखारलायबावदों नोंनीखौ खोनायासैलाय बारा